हेल
अ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
अ मा खालामदो नोंथां?
आङो ओरैनो दङ नोंथां ओमफ्राय नोंथां मा खामानि मोन?
ओ नोंथां आं ओरैनो मोनसे खोथा सावरायनोसो हरदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
अ मा खोथा नोंथांनो सावरायनो हागोन दे
अ माने नोंथां ओरैनो जोंनिया बरनि जेनबा अनला खारै ओ संनायनि बागै एसे सावायनो सानदोंमोन आं नोंथां
अ अ दे जागोन दे हागोन
अ नोंथां अनला खारैखौ जेनबा माबायदि सङो नोंथां?
अनला खारैखौथ संनो थाखाय जोङो फार्स्टावनो ओम माइरं खौ सुनानै
अ
दसे दोनथनांगौ आरो फोराननांगौ द
अ अ
ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो बेखौ बे माइरंखौ देनांगौ
अ अ
जा मेचिनावनो जा जेराव देयो आरो जायखिया देनानानै गुन्दै खालामनांगौ गुन्दै खालामनायनि उनाव ओमफ्राय जोंथ सारायाव दै होनानै बे दैखौ गोदौ होनांगौ गोदौनायाव लासै बे गोदौबासो जोङो बे अन गुन्दैखौ सारनानै होनांगौ
अ अ
बेनि उनाव नोङो जुदि बेदर होनोबाथाय बेदरखौ फारस्ट आवनो एवफ्राम नानै लानांगौ। एवफ्रामनाय एव एवफ्रामखांनानैसो जोङो बे अनला ओंख्रि ख्रियाव माने गारनानै होनांगौ आरो बिदिनो सङो नोंथाङालाय माबायदि सङो
ओ नोंथाङा आं बिदिनो जेनबा माइरंखौ बारा ओ बुरजाबो लानाङा एसे माबानो जायो नालाय ओमफ्राय फार्सआवनो सुनानै एसे दोनबाय दै राननो थाखाय जेनबा बेनि उनाव- अ दिंखिफोराव देबाय उनाव देनानै जेनबा साराय फोराव दैखौ एसे फुदुंग्रोना लानांगौ आरो जाहाथे अनला ओंख्रिया गथा-गथायै थाया मोजाङै जायो बिनि उनाव दै खौ फोदुंनानै होबाय अनला खारैखो। होनानै। बेयाव गोदौ होबाय एसे।
उम।
गोदौ होनानै ओमफ्राय बेयाव खारै होयो नोंथां। औ खारै एसे होनानै। जेनबा नोंथाङा माजों जानो गोसो जेनबा दाउ फोरजों जानो गोसो बादि। होबाय एवफ्रामनानै।
उम।
बिदिनो होनानै उनाव जाबाय ओंख्रिया बिदिनो ओ बिदि रोखोमैनो जायो नोंथां जोङो।
औ ओमफ्राय नोंथाङा? नोंथाङा? बांसिन मा ओंख्रिखौ जानानै मोजां मोनो?
नोंथां आं बांसिन अनला ओंख्रिखौनो जानानै मोजां मोनो। मा ओमफ्राय जोंनिया नोंथां गामिफोराव ओरैनो हाथासुनि होनना बुङो नोंथां। बियाव माने बिह अनला ओंख्रिखौ जोंनिया संथारो आरो नेम खान्थि दंखायो।
उम उम।
बिदिनो खैना गोदानखौ होयो।
उम।
ओमफ्राय बिदिनो जेनबा खैना गोदानखौ संनो होनानै जेनबा हाबानि जाय मानसिफोर फैदों बिसोरनो होयो अनला ओंख्रिखौ दाउ बेदरजों संनानै। ओमफाय नोंथांमोनथि नों थिं माबाफोर बिदि माबा दङ नामा हाबाब।
जों जोंनिथिंबो बिदिनो। नोंनि। नों जेरै खोनथानो बे फोरबायदिनो जोंनिथिंबो खालामो आरो।
अ।
आरो बे अनला ओंख्रिया जोंनि बर' हारिनि माने बर' हारिनि।
उम।
जायो आरो अनला ओंख्रिया।
अ अ उम ओमफाय नोंथां अ ओमफाय नोंथां अनला ओंख्रिखो जेनबा माजोंबाफोर संबावनो हायो नामा नोंथां? जेनबा बेदरफोरनि अनगायै
औ हायो हायो बेखौ जोङो बासिग बासिगा होननाय बिबार दङ ना गोखा बेजोंबो सङो बेजोंबो संजायो ओमफाय औवा मेवाइ होनो माने औवानिफ्राय औवा गाजा ओंखारनाय ओंखारो जे बे औवा गाज जाजोंबो संजायो आरो।
अ
अनला ओंख्रिखौ। बेफोरबायदि सं संनो हायो। नोंथाङा जाफेरबायना जाफेराखै औवा गाजों संनायखौ?
जाबाय नोंथां जाबाय जोबोद गोथाव जायो माथो नोंथां।
औ जायो आंबो जाबाय।
उम
बिराद
उम गोथाव मोनो। ओमफाय नोंथां ओ नोंथांलांङा अनला ओंख्रिखौ नोंनो सङो ना नोंसानि नखरनि सोरबाफोर सङो नोंथां?
अ अनला ओंख्रिखौथ' आंबो सङो आरो। ओमफाय जोंहानि न' न'खरनि मानसिफोराबो सङो आमफाय आंबो सङो मालाबा मालाब बा बिदिनो सङो आरो।
उम
अनला ओंख्रिखौ संनायाव माने बांद्राय खारै होनो नाङा आरो। बांद्राय खारै होबाथाय गोबाब जायो। बेनिखायनो इसे मेडि याम होनांगौ आरो नायनानै
जेनबा नोंथां अनला ओंख्रिखौ जेनेबा ओरैनो नरमेल माइरंजोंनो संजायो ना आरो बेलेगफोरजोबो संजायो?
अ अनला ओंख्रिखौथ' नरमेल माइरंजों जि माइरंखौ जायो बे माइरंजोंनो संजायो आरो बे माइरंजोंसो संजायो बेलेग माने माइब्रा जोसा बेफोरबायदिजों संजाया आरो अनलाखौ।
अ
अनला ओंख्रियानो जोंनि माने बरफोरनि थाखाय बिराद
अ
साबसिन
उम ओमफाय नों थां मोननिथिं बे अनला ओख्रिखौ जेनबा हाबाब फ्राव बाहायो नामा नोंथां?
औ अनला ओंख्रिखौ हाबाफ्राव माने खैना गोदा माने हाथासुनि खुरनाय होनो बेखौ। बेखौ माने खैना गोदाना संनानै खुरना माने बर गोदाननो खुरना होयो जाहोयो आरो। खुरना बिदि खालामो। बिदि नियम दों आरो। जोंनि बरनि हाबायाव बेफोरबायदि
उम ओमफाय ओ नोंथां जेनबा अनला रोसि अनला ओंख्रिखौ जेनेबा नोंसोर सानफ्रोमबो जायो ना ओरैनो गेजेर गेजेर जायो नोंथां
जोङो अनला ओंख्रिखौ सानफ्रोमबो जाद द्राया आरो बिदिनो सब सप्तासेयाव सप्तासेयाव खनसे बा खननै जायो आरो।
औ औ
बिदिनो गेजेर गेजेर जायो।
औ औ
है नोंथांलाहालाय बेसेबां सा सप्तासेयाव खैबार जायो
औ जोंहा बिदिनो एसे मास मोनसे मोननै बिदिनि उनाव जायो नोंथां।
औ
आरो सानफ्रोमबो जाबाय थानायबो जाया नालाय
अनला ओंख्रिनि बागै बादै माने नोंथाङा मा मा ओंख्रि संनो रोंबावो ओरैनो।
आंथ अनला ओंख्रिनि अनगायै रोंगौ रोंनाया गोबां जेनबा अनला ओंख्रिखौ जोङो बायदिसिना जेनबा होफानानै संजायो नोंथां
उम
जेनेबा नोङो सबायफोरजोंबो संजाबाय एदि बेदराथ थाखायो नालाय। बिनि अनगायैबो जोङो जेनबा बै औ मुला द हुननाय बुंनाय जाय दोहनि नोंथाङा अ बिजोंबो सङो आरो बि गोखाफोरजोंबो सङो आरो ओमफ्राय औवा गाजाफोरजोंबो सङो नोंथां माने गोबां माया मायबि रोखोमजों संजायो जेनबा ओरैनो लाइफोरजोंबो संजायो। अनला फाख्रि होनना बुङोजे नोंथां।
ओ ओ।
फोरजोंबो संजायो।
उम।
बे आरो बांसिनथ जोङो बे दाउ बेदरजोंनो सङो अनला ओंख्रिखौ।
ओं आरो बांसिन माने दाउ बेदरजों संबासो अनला खारिया माने गोथावसिन जायो आरो।
नोंथां।
उम।
बिदिनो गोबां रोखोमनि संजायो आरो नोंथां अनला ओंख्रिखौ।
औ औ।
ओम। ओमफ्राय नोंथाङा अनला ओंख्रिनि अनगायै मायाफोर ओंख्रि गोथाव मोनबोयो नामा नोंथां?
आङो औ सबायजो अमा बेदरजों गोथाव मोनो। आङ अनला ओंख्रिनि आदै माने सबाय ज साबायजो दाउजो। ओमफाय अमाजोबो गोथाव मोनो आरो बिदिनो संनानै।
ओमफ्राय ओ मा होनो नोंथां अनला ओंख्रिखौ अनला ओंख्रियाथ जेनबा दाउजोंनो बांसिन गोथाव जाखायो होनबा नङा होमबा।
ओउ नंगो नोथां नंगौ।
उम।
जेनबा अनला ओंख्रि सोंनायाव नोंखौ सोरबाफोर हेफाजाब होयो होनना नों हारसिंनो सङो नोंथां?
आंथ माने बारा एसां एक्सपार्ट नङा नालाय अनला ओं ओंख्रि संनायाव बेनिखायनो आङो हेफाजाब लायो आरो ननि मानसिनि। हेफाजाब खालामो बिसोरो संनायाव नायफायो आरो आंखौ माबायदि संदों माबायदि ओ बेदर एवदों माबादि खारैखौ होदों बेफोरखौ नायफायो आरो बिसिनि हेफाजाब लाना नानै आङो सङो आरो अनला ओंख्रि थौ
उम। जेनेबा नोंथां लाहा अनला ओंख्रिखौ जेनेबा गेसफोराव सङो ना अरदाबफोरावनो सङो?
जोंहा अनला ओंख्रिखौथ गेसाव सङा। अदाबावनो सारायाव सङो आरो। आरो अनला बिफोर जों ओंख्रिफोरखौनो अरदाबाव अराव संनायाव
उम
औ नंगौ नोंथां। उम खोनादों नोंथां। माने मा होनो नोंथां जेनेबा जि ओ ओंख्रि सङा मानो बे गेसनिसाय अरदाबफोराव संनायानो बांसिन थावसिनो आरो
औ औ औ नंगो। बांसिन गोथाव फिन जायो अराव संनायानो। बेनिखायनो आङो अराव सङा आरो अनला ओंख्रि फोरखौ जायखिजाया ओंख्रिफोरखौनो आरो ओंखामखौबो सङो ओमफाय नों नोंथाङा बांसिन बबेयाव संनानै मोजां मोनो? अराव संनानै मोजां मोनो ना गेसाव संनानै मोजां मोनो?
नोंथां आं बांसिन अरदाबाव संनानैनो मोजां मोनो आरो। मानोना गेसनिसाय अरदाबाव संनाय बांसिन थावनाय मोनो आरो बांसिन थाब जानाय मोनो अरदाबफोरावनो नोंथां।
आ नंगौ नंगौ।
नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायनाय बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां?
अ दे होमबा दे।
दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय उ दे।